खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां।
नोंथाङालाय दालाय माथो खालामगासिनो दङ नोंथां?
अ नोंथां आङो दायो बे बेलासिबायमोन नालाय नोंथां दायो आङो दसे बायजोआवनो जिरायनानै दंथ'यो आरोना नोंथां।
अ उम नोंथांना देहाफ्रा मोजाङैनो दंना नोंथां?
देहाफ्रा मोजाङानो दंथ'बाय नोंथां।
अ अ अ। आङो नोंथांजों माखासे खोथा सावरायज्लायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
अ नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन।
अ बिदिब्ला जोङो नैबे टपिक ओ बाहागोनि बागै रायजलायनोसै जेनेबा नोंथाङाथ' गामियाव दङ नालाय।
औ नोंथां औ।
नोंथाङा गामिनि बागै आंनो माखासे खोथाफोर सा-सा फोरमायनानै बिजिनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
उम गामिनि बागै नोंथां आङो नोंनिसिम सावरायनो बाथ्रा दोङोबो आरोना नोंथां हागोन नोंथां।
अ दे बिदिब्ला नोंथाङा समखौ लानो हासिगोन दे नोंथां। औ औ दे समखौ लानो हासिगोन दे नोंथां।
दा जोङो ओहोम ओरैनो बुंनो थाङोब्ला नोंथां
औ औ औ।
अ गामिनि लाइफ बा गामिनि माने गामियाव थानानै बा टाउननिफ्राय जेनेा जेनेबा बबहाबा हस्टेल थस्टेल थानायनिफ्राय जेनेबा गामियाव बांसिन जेनेबा गोजोननायखौ मोनो होननानै जोङो मानसिफोरनि खुगा खुगा खोनानो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ औ औ।
बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौथ' रावबो मोनथिला आरो नोंथां। जेनेबब्ला मानसिनि खुगानिफ्रायथ' जों खोनानो मोनो जे गामियाव थानाया साबसिन बा हामसिन
जेन मोनो आरोना?
औ नोंथां औ जेनेबा आंथ' दा ग गामियाव थायो नोंथां। अ आंथ' दा गामियाव थायो नोंथां नायय आङो दा जेनेबा गामियाव थानायनि बागै बुंफोरना होसै जेनेबा संसार जानायाबो मोजाङानो नोंथां। बेनिफ्राय जेनेबा जों जेब्ला फुङाव सिखारगोन अब्ला गुसु बिफां लाइफांनि जेनेबा गुसु बार सुदेम बार बारनायजों फुङा सिखारना जेनेबा मोखां सुनानै दसे लामायाव बेरायगोन अब्ला जोङो माने गोजोननाय मोनो आरो फ्रेस मोनो गोसोखौ।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो फैगोन न'आव जामुं जागोन आरोना नोंथां। बेनिफ्राय जोङो मा खामानि दं जेनेबा मानसियाथ' जेनेबा थिक थागोन। बेनिफ्राय मोखां सुगोन जामुंखौ जागोन बेनिफ्रायथ' खामानि गावबा गाव मोनफा मोनफा खामानि थायोना नोंथां बे खामानिखौ जोङो आबुं खालामना लागोन आरोना नोंथां।
औ औ औ औ।
जेनेब्ला जोंहा आबाद मावनांगौ दंब्ला आबाद मावगोन माबाफोर जायगायाव थांनांगौ दंब्ला थांगोन बहाबा खामानि दंबा मावहैगोन। बिदि आरोना नोंथां आरो नोंथा नै दा नोंथाङाथ' मिथिखायो जानांगौ दाथ' दैज्लां बोथोर दाथ' गामियारि सुबुंफोरनि थानाय जानायखौथ' नोंथाङा मोनथिखायो जानो हागौ। जेनेबा दाथ' जोंना दैज्लां बोथोर नालाय जेनेबा गामियाव थाग्रा मानसिफ्राथ' बांसिन आबादारि जायो।
औ औ औ औ।
बेनि थाखाय जोङो दा मा खालामो जेनेबा जोङो सोरांब्लानो
औ औ औ।
जामुं जागोन मोखां सुगोन बेनिफ्राय जोङो माने दुब्लि फारसे आगान सुरगोन आरो ना नोंथां जेनेबा जोङो आबाद मावगोन। जेनेबा जोङो माइ गायहैगोन माइ फुगोन बा माइ गायगोन सोरबा आलि खोगोन सोरबा खोथिया फोगोन बा सोरबा खोथिया फुगोन बिदि आर ना नोंथां। आरो नोंथाङाथ' मिथिखायो जेनेब्ला दा दानि मुगायाव बा दानि जुगाव जे गामियावबो आबाद मावनायनि बेलायाव जे जोङो
औ
जेनेबा दुब्लिखौथ' जोङो हालेवगोन ना नोंथां बेनि बेलायाव बे जोङो गोदोनि बायदि माने जोङो माबा मोसौ हालेव
अ
हालिसे लाना जोङो हालेवला खारोना नोंथां। जेनेबा जोङो दायो ट्रेक्टर बा मेचिन बेफ खौसो बाहायनाय नुसै आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहाबो ट्रेक्टर बायदों आर ना नोंथां माबायाव दुब्लि माबानिाव माइ गायनो मा हालेवेलनियावहाय।
औ
दा जोङो आबाद गायनाया जोंना जेनेबा माइ गायनाया नोंथां जोब्बायानो आरोना नोंथां दा बिगानैसो थाबावबाय आरोना नोंथ थां जों बेखौबो गाबोनफोरनो फोजोबनो सेस्था खालामनोसै आरोना नोंथां जेनेबा।
अ मोजां मोजां नोंथां।
सान्दुं दिमनाबोथ' मोजां नङा आरोना नोंथां सान्दुं गोसा एनि थाखाय जोङो दायो दिनैहाय द्रप थाथ'नाय जादों आरो नों रेस लानोबा देहाखौहाय जो बोथोनै लाखिनो जोङो दिनै रेस्ट लाथ'नाय जादों आरोना नोंथां।
मोजां मोजां। थां मोजां।
अ दा जोङो
औ औ।
दैयाव दुब्लियाव जे जों खामाय मावगोनबा दुब्लियाव जोङो माइ गाय बे बेलायावबोथ' जोंहा लोमजानाय बा देहाखौबो नायनांगौ जायोना आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथ नंगौ।
अ बेनि थाखाय जोङो दिनै रेस्ट लाथ'नाय जाबाय आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
अ दा जोङोथ' मिथिला आरोना नोंथां मालायनि खुगानिफ्राय मोनथिनाय गामिया गामियारि थानाय मानसिफ्रा माने मोजां बा गोसोखौ गोजोन मोनो माने बिफां लाइफां सोमखोर जेरैबो साग्लोबनाय गामि द बे बाथ्राया बेसे सैथो बेखौथ' आं बुंनो हाला दा आंनि साननाय बा आंनि बुजिनायाव बेनो आरोना नोंथां जेनेबा आङो गामियाव थाना गोजोननाय मोनो आरो ना नोंथां
आ ओ औ
जेनेबा टाउन सोर बा हस्टेल लाइफ बेनिफ्राय आङो गामियाव थानायखौ बांसिन मोजां मोनो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
सानि सोरांब्लानो गाबनाय
औ औ
बेनिफ्राय सोमखोर बारहावा बा सुदेमबार बारनाय बेजों आङो गोसोखौ गोजोन मोनो आरोना नोंथां
औ औ औ औ
दा नोंथाङा बो आंनो माखासे नोंनि थानाय बा नों नोंथाङाथ' दा हस्टेल लाइफव थागासिनो आरोना नोंथां दा नोंथाङा आंनो हस्टेल लाइफआ माबायदि बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन हागोन।
अ फोरमायना होलाय नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो जागायनोसै नोंथां।
औ नोंथां दे नोंथां।
जोंङोथ' दायो आंथ' हस्टेलाव दंफैयो नालाय मा मोनसे थाउननि एसे खाथियावहायनो जेन'बा फरायनो थाफैनाय हिसाबै हस्टेल थाफैदोंमोन नालाय आङो नोजोर होदोंदि माने हस्टेल थायोब्ला माने गोबां रोखोमनि लोगोफोर मोननो हायो आरोना नोंथां जेनेबा गुबुन हारिनि जाबाय बबा गुबुन धहोरोमनि जाबाय बेबायदिनो जोङो माखासे रोङै आरो बाथ्रा बुजिनो मोनैफोरखौ जोङो माखासे मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायलायनो ज' ज' लोगो जाज्लायनानै गावबा माखासे हारिमुफोरखौ गोदान गोदान सोलोंज्लायनो मोनो आरोना नोंथां आं बेखौ नोजोर होनानै मोनदोंदि आङो दा निसय आङो माखासे बाथ्रा खौ मोजाङै आङो मोनथियैफोरखौ बेफोर हस्टेल थानायनि गेजेरजों आङो मोननो हादों आरोना नोंथां। आरो जोङो हस्टेल थानानै जेनेबा जोङो माखासे हस्टेलावहाय जोंहा जोंखौ गाइद खालामनो थाखाय जेनेबा वार्डेन थायो वार्डेना जोंहा बिराद मोजां जोंखौहाय जोथोन लायो फरायदोंना फरायाखै प्रिथि जेनेबाम बिदिनो जेनेबा प्रेकटिकेलफोर माखासे हरो नालाय बानायनो बेफोरखौ बानायनायनि आरो जोंहा टाइम टेबोल दङ। गावबाागाव टाइम बाय टाइम जेनेबा फरायनांगौ जेनेबा दुइ घन्टा दुइ घन्टा बेबायदिनो फरायनायखौ वार्डनाआ जेनेबा नोजोर होनानै जोंखौ दायथ' लायो आरोना नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो हसल थायोब्ला जेनेबा जोंबो गाव गावनि जानाय टाइमखौ होसोनांगौ। जेनेबा जोंहा फिक्स टाइम थाजोबो जानाय टाइमा ग्रोब ग्रोब बेबायदिनो जालांगोन। आरो बेबायदिनो जोङो जेनेबा गावबा गावनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौहाय जोङो गाव गावनो जेनेबा सुनानै लानांगौ आरो ना नोंथां बेबायदिफ्राय जोङो एसेब्लाबो गावखौहाय थाग‌ थियारि खालामनानै लासिनो हायो आरो ना हसेे थायोब्ला नोंथां। जेनेबा आरोबाव बेबायदिनो जोङो हस्टेल थानानै जेनेबा जोङो हस्टेलावहाय ज' ज' थायो नालाय बेबायदिनो जोङो गोबां रो रोखोमनि गेलेनायफोरबो गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो मोनदों आङो जेनेबा फुटबलफोर गेलेनाय क्रिकेटफोर गेलेनाय बेडमिन्टनफोर गेलेनाय बेबायदिनो जोङो ज' ज' गेलेज्लायो आरोना आरो जोङो रोंज्लायैखौ जोङो गावजों गाव सोंज्लायनानै लोगोफोरजों ज' ज' सोंज्लायनानै ओ मोनथिज्लायनानै माखासे कुइसन एन्सारफोरखौ सल्भ खालामनानै लायो आरोना नोंथां।
अ नोंथां अ
औ नंगौ बेबायदिनो आंबो दसे समनि उनावनो माखासे समफोरनि उनावनो गामिफ्राव थांनो सानदों। ओ गामिफोराव थां आंबोथ' गामिनि जेनेबा हस्टेल थाफैनाय मानसि गामियावनो थायोमोन नालाय गामिनिफ्रायसो फैनाय मानसिखा नालाय बेबायदिनो गामियाव थांनो सानदों आरो ना। आंबो नुहुरदों गामियाव नोंथाङा बुंलादों निस्सय मोजां गामियावहाय बिराद गोजोननाय मोनो आंबो जेनेबा थांब्लानो जेनेबा गामिनि लोगोफोरजोंहाय ज' ज' लोगो जाज्लायहैगोन आरो गोबां रो रोखोमनि दाथ' गोबां रोखोमनि जानायफोरबो फिथाइ सामथाइबो मोननो आं प्लानिं खालामदों। जेनेबा न'फ्राव थांला ओ मा होनो खान्थालफोर थाइजौफोर जेनेबा लोगोफोरजों ज' ज' मोखां नायज्लायनानै जाहैगोन आरो। आरो आङो सानबावदों बेबायदिनो निस्सय न'आव थाङोब्ला जेनेबा न'नि मानसिफोरजोंहाय लोगो मोनज्लायगोन मोखां नुज्लायगोन। बिमा बिफानि बिमानि गोथाव ओंख्रि संनाय मोनजाहैगोन आरोना नोंथां। बेखौ आं आसा खालामदों आरो आंनिफ्राय जेनेबा आङो हस्टेल थाग्रा मानसि नालाय जानो बिमानि संनाय जानो लुबैयो। बेबायदिनो आं साननानै दङ आरोना नोंथां। आरो गामिनि गोरलैनिफ्रायनो जोङो गेलेबोज्लायनाय ज' ज'। जेनेबा फुटबलफोर गामिनि फिल्डफोरावहाय बेफोरनि गोजोननायफ्रानो जेनेबा गामिनि गोजोननाया दस्रा जायो आरोना एसेब्लाबो गोजोननाय नोंथाङा आं सोंनो सानबावबाय नोंथाङा एसेब्लाबो बिनानै होनो हाबावगोन नामा गामिनि बागै नोंथां।
अ बिदिनो दसे समनि गेजेराव आं फोजोबना बिजिरना होबावनि नोंथां।
औ औ नोंथां दे
दा नोंथाङा जे बुंदों गामियाव जोङो लोगोफोरजों दा दैज्लां बोथोरबो नालाय नोंथां खान्थाल थाइजौ जों न'खर न'खर मोनजोबखायो नोंथां माने लोगोफोरजों नायज्लायै मोखां नायज्लायै मिनिग्लाबै रायज्लायै ज' ज' जानायनि बा बिदिनि गोजोननाय बा खुसि मोननायानो आलादा रोखोमनि मोनो आरोना नोंथां गोजोननायखौ जेनेबा जोङो बेलासि जाबा गामिनि फोथाराव ज' ज' ओंखारगोन। सोरबाबा फुटबल गेलेगोन सोरबाबा क्रिकेट गेलेगोन बिदि आरोना नोंथां। जेनेबा नोंथाङा आंनाव बेफोरनि बागै सोंनाया गाहामैनो मोजाङै सोंदों आरो ना नोंथां।
औ औ औ औ औ।
दा नोंथाङा बुंनाय बाय बदिब्ला जेनेबा हस्टेलावथ' जेनेबा टाइम बाय टाइम ओंखामखौ होसोनांगौ। जानांगौ। जेनेब्ला न'आव बिमानि ओंख्रि संनाय बा बिमानि ओंखाम ओंख्रि संनाय गोथावा एसे आलादा जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेनेबा न'खरै ज' ओनब्ला बिमा बिफा बा बिदा बा बिनानाव ज' ज' मोनसे जायगायाव जिरायनानै मोखां नायज्लायनानै ओंखाम जानाय रायज्लायनाय ग्लाबनाय बेफोरनि गोजोननायखौ आलादा मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नो
अ दा आंनि बुंनाया एसेनोसै आरोना नोंथां
औ औ नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथाङा दि आंनो गामिनि बागै जोबोर मोजाङै बिजिनानै होबाय गामियावहाय गोसो माबायदि गोजोन्नायखौ मोनो बेखौ आंनो फोरमायनानै होबाय नोंथां नोंथांनिसिम आंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आरो ना नोंथां
अ नोंथां जोंबा आङो बिदिनि बागै जेनेबा गामिनि बा हस्टेल लाइफनि बागै सावरायलायनानै आंनि रोंनाय रोंगौथिखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायना होनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरोना नोंथां
औ दे बिदिब्ला जोङो फोजोबसिगोन ना नोंथां दोनथ'लायसिगोन उननि समाव लोगो मोनलायगोन औ
औ